अ हेलौ
हेल'।
अ हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो जनानै दं र' न'आवनो।
अ आंबो ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथांनि फन फन हरनाय जाहोन नामामोन नोंथां।
औ आङो नोंथांजों माने दानाय लुनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै हरदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
अ हागोन दे।
औ ओ होमबा जोंहाहाय मोनसे गोदोनिफ्रायनो
औ।
दानाय-लुनाय बा गावनि गाननाय-जोमनायखौ दानानै गावनो गाव दानानै दिहुनबोनानै गावनि नांगौ जानाय सि-जोम फोरखौ दिहुननाय जायो। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै
ओ। दानाय-लुनाय होननानै बुङोब्लाथाय गोदोनि सुबुंफोराहाय गिबियावनो एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोब। बेनिफ्राय बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननो हायोमोन दिहुनोमोन आरो बे खुन्दुंनिफ्रायनो सुबुंफोरा जिफोरखौ दानायखो नुनो मोनोमोन आरो। बे खुन्दुंनिफ्राय दिहुननानै
औ।
बिदिनो न'आवनो बेफोरबायदि एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै
औ।
दायोमोन आरो न'आवनो
औ।
बिदिनो गोबां जि-जोम जेरै- गामसा, फालि, दख'ना, आर'नाइ, बेफोरबायदिनो गोबां जि जोम दायोमोन आरो
औ
गोदो दाय आरो दानि जुगाव नायनो थाङोब्लाथाय बेखौ बांसिनै ओ बाजार हाथाइफोराव मेचिनजों दानाय बायदिसिनाखौसो बायनानै गाननाय नुनो मोनो आरो। आरो दा जोबोर खम जालांबाय आरो।
खमायलांबाय
औ औ जोबोर खमायलांबाय
औ।
बिदिनो गोदोनि सुबुंफोराहाय बेफोरखौ दानानै न'आवनो गानोमोन आरो हाथाय बाजारफोरावबो फाननोबो लाङोमोन।
ह
बिदिनो बर'नि दख दख'ना, फारौ मेगन,
औ
आरो बर'नि आगर ओ बिदिनो गोबां आगरनि नाम दं आरो आङो गोसोआव गैया बिदिनो ब बर'नि गोबां आगर दख'ना गामसा दख'ना आर'नाइफोरनि गोबां आगरनिबो नाम दंमोन बेख खौ गावनि आखाइजोंनो हेबना ओ एरनानै बर' हिन्जावफोरा ओ दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोहाय ओ दानि जुगाव आरो बेखौ ओ समजों लोगोसे ओ गोबां सो सोलायबोनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो मेसिनजोंनो बेफोरखौ दानाय लुनाया बांसिन जाबाय आरो इदिनो मेचिनजों दानाय ओ गामसा फालि बा आर'नाइ दख'नाफोरखौ बाजार हाथाइफोराव गोबां फाननाय नुनो मोनो आरो दानि जुगाव। ओ इनिफ्राय नोंथांजोआ ओ बे दानाय लुनाय जि जोंमनि ओ सा सोमोन्दै आरो मा मा मिथिबावगौ एसे ओ खोनायाखैना नोंथांजो
औ लासै खोनादों
औ दाबो खोना ओ दाबो गोसा खोनायाखै नामा?
औ दे बुंदो नोंथां।
औ ओ नोंथांजो आरो बे दानाय लुनायनि सोमोन्दै आरो मा मा मिथिबावगौ नोंथांजोआ एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
औ ओ नंगौ बर'नि दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथां आ माखासे बाथ्राखौ फोरमायबाय ओ जेनबा गोदोनि समावहाय जोंनि आइजोफ्रानो माने गावनि नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय जेरै दखना फास्रा ओ जोमनो थाखाय उल जि बा बनो थाखाय जेसिमा गामसा बेफोरखौ माने ओ गावबा गावनि आखाइजोंनो दिहुन्नानै लायोमोन बा दायोमोन आरो ओ जोङो गिब जि दानो थाखाय बा
औ
एम्फौ फिसियो एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौ फौनिफ्राय मोननाय फिथोब बे फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं लुयो। बेनिफ्राय
ओम
ओ बै खुन्दुंफोरखौ माने गावबा गावनि फसन बायदि ओ गाब गानानै बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बिलाइ बिबार फिथाइनिफ्राय गाब फुननानै गावबागाव फसन बायदि दिहुननानै लायोमोन आरो ओ बेनिफ्राय नाथाय आथिखालाव बयहाबो समनि आंखाल नालायथो ओ जोङो बेफोर मावनायखौ खमायलांनाय नुबाय। माने हाथाय बाजाराव गोरलैयावनो मोननो हानाय खुन्दुं बा ओ समायना रमायना जाखा दानाय दाखानाय जि जोम बेफोरखौ बायनाय बायनानै बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो ओ दा माने दानि ओंखारनाय जि जोमनिख्रुइ गोदोनि खुन्दुं एबा गोदोनि जि जोमफ्रा ओ जोबोद साबसिनमोन होननानै आङो बुंगोन आरो। ओ मानो होनोब्ला बै समनिया गावबा गावनि आखाइजोंनो दांनाय बिलिरनाय गावबा गावनि फसन्द बायदि दिहुननाय नालाय ओ जि जोमफ्राबो जोरोमोन आरो दा जोंहा बिनि गेजेरावनो माखासे समायना रमायना आगरफोर दङ ओ बे आगरफोरनि मुंखौ आं नोंथांनो खिन्थागोन गासै गखौबो हायाबाबो ओ बेफोर आगरफ्रानो जाबाय गुबै आगरफ्रा फारौ मेगन दाउराइ मोख्रेब खासि हाथाइ बेनिफ्राय दाउराइ मोख्रेब ओ फाहार आगरबो होनना बुङो जायखौ बर'आव हाजो आगरबो होनो। ओ बेफोरबायदि आरो बायदि रोखोमनि आगरफोर दङ। ओ बर' हिन्जावफ्रा बेफोरखौहाय मिथिंगानि बिबार फिथाइ सामथाइ जिब जुनार बेफोरखौ नायनानैनो एरनाय जायोमोन आरो गुबैयै। औ खामब्रेंगा आगर दं थाइगिर बिबार बिदिनो बायदि रोखोमनि। ओ बिनिफ्राय जोंहा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाहाय दानाय लुनायाव ओ बे जिखौ दानो थाखाय जोंहा माखासे जगारफोर नांगौ जायो ओ बेवहाय गिबियाव जोंहा ओ खुन्दुंखौ थुननो थाखाय
उम।
ओ माबा नांगौ जायो बबिन जेन्थर आरो सोरखि नांगौ जायो। औ बिनिफ्रायहाय सोंनाय टाइमावहायबो जोंहा बबिन नांगौ बिदिनो औवानिफ्राय बानायनाय माखासे गनसि गनसा बेफोरखौ नांगौ जायो। आरो रासो थाथसााल होननानै बुङो जायखौ बेनिफ्राय माखु मुस्रा बिदिनो बबिन आरो गान्दै गान्दैया मोननै रोखोमनि जायो मोनसे खुन्दुं फानग्रा आरो मोनसेया दाखांनाय सिखौ फानग्रा ओम बेखिनियानो आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर मिन्थिबावगौ नामा?
औ औ। आङो माने ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे बारा एसे मिथिया थेवब्लाबो आङो नोंथांनावनो ओ
औ
ओं एह गोदोनि दानाय लुनायनि जि सि जोमजों आरो दानाय दानि बाजार हाथायाव मेचिनजों दानानै हरनाय सि जोमजों माबायदि फाराग दङ जिया होन बिथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ।
ओ गोदोनि दानाय आरो दानि दानाय बहुद माने गोबां फारागखा जेन'बा गोदोनि दानाय खुन्दुङाहाय ओ गावनि आखाइजों माने गोसो बायदि फसन बायदि ओ रग' रग' मोजाङै दिहुननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालनिया मा जायो माने बै खुन्दुंफ्रा गेसाव गोफोनानो जा मेप थांनायानो जा बेफोरखौ माने मेसिनावहाय ओ गारजि फिथोबबाबो मिसिनाव साफा खालामजो जोबनानै बिदिनो दिहुननाय जायो।
औ
ओ जिफ्रा माने जोरनो नागिरा आरो सिगांनि जिफ्रा जोङो औ माइबो लामनो हायो बा बायदिसिना दिरुं माबा माबि बनायबाबो माने गोरलैयै जिया ज'आ नाथाय आथिखालनिया ओ जोङो मास मोनसे मोननै बा सय मास सात मास बा गोबाव थांगोन होनबा बोसोरसे बेफोरबायदि बाहायबानो माने जिलांनाय फोनलांनायखौ जों नुयो आरो।
औ औ नंगौ
औ ओमफ्राय आरो गोदोनि गाबफोरा जाहैबाय बिफां लाइफांनिफ्राय माने बर' आइजोफ्रा ओ जोबोद मोजाङै रुनानै फोराननानै फुननाय जायो नालाय नाथाय आथिखालनिया केमिकेल बायदिसिना होनानै गाब फुननाय नालाय ओ जोङो खनसे खननै सुनायावनो दिसकालार जालाङो बा बिनि गुबै गाबा गैया जालाङो आरो। जोङो बेबायदिखौ नुनो मोनो
औ औ
बिनिफ्राय जोंहा ओ आर'नाइ होननानै नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ औ
औ बे आर'नाइखौ गोदोनि समावहाय माने बर' हिनजावफ्रा ओ हरसेनि गेजेरावनो दायोमोन होननानै आं मिथियो आरो।
औ औ
जेन'बा बेखौहाय बै समाव दावहारु जोहोलावफ्रा जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा दावहा नांनो थाङोब्ला माने बे आर'नाइखौ हरसेनि गेजेरावनो आइजोफ्रा ओ खुन्दुं लुसे लुनानै गाब फुननानै आगर एरनानै हर सेयावनो दानानै बैसोरनो माने लानो हरोब्ला दावहायाव जै जाबोयो होननानै जोंहा फोथायनाय मोनसे दंमोन आरो
औ-औ
अब्ला नोंथांजोंना समाबो जाबाय नामा?
औ समाबो जाबायमोन औ
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ-औ आ नोंथांसिमबो बिदिब्ला लाखिलायथोंसै नामा?
औ दे